हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां औ हेलौ नोंथां खोनादों ना।
औ औ खोनादों नोंथां।
औ ओ दायो बिदिब्ला जों बेलासि समनि दा जों आबै आबौनि आयदानि सायाव जोंनि बर'नि आबै आबौनि आयदानि सायाव सावरायनो लानाय जादों। बे सावरायनो लानाय आय बेव नोंथां जों सावराय जागोन दा।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं सावरायनो जागायनाय जाबाय ओ। जोंनि गो। गोदोनि आबै आबौ। आबै आबौमोना जेरैहाय जिउ खुंबोदोंमोन जेरै थासारि बायदियै गावनि गोनां बायदि मुवा बेसाद बायदिखौ जोंनि बर' सुबुं बा जोंनि आब। आबै आबौमोना ओ आखा फाखामोन आरो नंगौना नोंथां
औ औ खोनादों।
जोंनि आबै आबौमोनहा ओ गुबुन हारिनिख्रुइ ओ बे गावनि जे जिउ खुंबोनाय बे जिउ खुंबोनायाव बांसिनानो आखा फाखा होननानै जों मिथि।
औ औ नंगौसै। थो थारैनो नंगौ।
थिग बिदिनो जोंनि बर सुबुं जे आबै आबौमोना जोंनि जिउखौ खुंबोदोंमोन बे खुंबोनायाव जोंनि आबैमोन आबै आबौमोना। गावनि जे गोनांथि हेबनाय हेबनाय दानाय लुनाय आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव बायदि खांना जानाय नागिरना जानाय बायदियाव आखा फाखामोन नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
ओ थिग बिदिनो जोंनि आबै आबौमोना ओ जे ओ उन्दै गथफोर बा फुथुनाय आरिनायाव गिबियाव जोंनि मोनाबिलि समाव जोंनि आबै आबौमोना जोंनो बा गथफोरनो गोदोनि समाव सलबाथा खिन्थानानै फुथुयोमोन नंगौना
नोंगौ नोंथां नगौ
बेवहाय बेवहाय बायदि गथ बुरखायनाय बा अखाफोरखौ लानानै बायदि ओ सल'बाथा खोन्थानाय सल' खननानै जोंनि गथखौ फुथुनाय बैफोरो जोंनि गोदोनि फ्राय जों बा आबै आबौमोनहा बैफोरखौ खोन्थाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बिजाब महराव जेरै सेबखांजानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोन्दों जोंनि आबै आबौ आबौमोना आ मैगं नागिरना जानाय, हाग्रा बंग्रानिफ्राय बन लायनानै मैगं बायदिखौ ओ मिथिंगायारियै गोबां नागिर लिरनानै ओमफ्राय दि बायदि मैगंखौ जोंनि आबै आबौमोना जानायखौ नुयोमोन। थिग बे मैगंनि बेलायावबो जोंनि आबै आबौमोना ओम
औ
मुलि महरै जे मैगं थाइगंनि खौ लोमजानाय साजानाय ग'गा मोननाय बायदियाव खालायना जानायखौ
हेलौ
आ
हेलौ खोनादों ना? ओ मुलि बायदि बानायना जानायखौ जों नुनो मोनोमोन, जे आ बाजार सहर बायदियाव थांनानै जोंनि आबै आबौमोना गोदोनि समाव लोमजाबा साजाब्लाबो जों गावनो गाव मिथ निफ्राय बुथुमनानै बेफोरखौ ओ जानाय जायोमोन फाहामना लानाय जायोमोन नंगौना नोंथां?
औ, नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो।
अ आबै आबौमोना जे सिगां समाव ओ जेखाइ ख'बाय दानाय लुनाय बायदि हेबनाय हाबा मावोमोन औवानि निफ्राय हेबना मोननाय
औ
आखाइजों आइजें हेबनाय बेफोरनि बागै नोंथाङा बुंनो हायो नामा? मा माखो जे जों आखाइजों औवानिफ्राय ओ हेबनाय दानाय बायदिखौ मोननो हायोमोन।
औ औ हागोन नोंथां। आबै आबौ होनोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि बिमा बिफ बिफानि बिमा बिफ फा बेखौ जोङो बुजियो नङा होमब्ला नोंथां औ आबौ आब आबै होनोब्ला जोंनि जोबोर आंगो आरो आबै आबौआ। गोदोनिफ्रायनो जोङो आबौ आबैजों गेलेबोनाय आबौ आबैनि सल'बाथाफोरखौ खोनासंनानै जोङो देरबोनाय बिनिखायनो आं आबै आबौआ जोंनि जोब्बोर आंगो आरो खाथिसिन सोमोन्दो थानाय ओ आबौ आबै आरो ओ ओ गोदोनि जुग बै आबै आबौ मोना ओम बिदिनो ओ गोदोनि जुगावहाय बिद बिदि गोबां जौगानाय नङामोन नालाय । ओ बिनिखायनो आब आबै आबौमोना गाव गावनो ओ औवाजों ओ खानजुं आरो औवानि बिदि ओ हासिब बेफोरबायदिखौ बानायोमोन। बानायनानै गावसोर सोरनो संसार जानो थाखाय सोलिनो थाखाय बेफोर गो गाव गाव नो सानखांनानै दिहुनन्नानै लायोमोन आरो अ
औ
औ गोदोनि जुगावहाय आबौ आबैया बाहाय बोबाय थाय जेखाइ खबाय सेन खखा ओ आरो गोबां दामग्रा देग्रा आगजुफोर बेफोरबायदि बानायनायफोरखौ जोङो दिनैनि बे समहालागि जोङो नुनो मोनो। आरो गोदोनि आबै आबौ आबौमोन बानायबोनानै ओ दिन्थिनाय बा आबौ आबैमोननि जुगनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे खासे माखासे माने गोबां आगजुफोरानो दासिमहालागै सोलिदों खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों। खोनादों औ खोनादों नोंथां।
आरोबाव आबै आबौ होनोब्ला आबै आबौआ जोंनो गोबां बिदिनो मोजां बाथ्राफोर खौ गियानफोरखौ जोंनो होयो। गोदो गावसोरा माबायदि संसार जादोंमोन आरो जोंनि बे दिनावहा माबायदि संसारा माबायदि जुग सोलिदों बेफोरनि सोमोन्दै गोबां गियान होयो। बेनिखायनो जोङो आबै आबौजों गोबां खो था रायज्लायनो मोजां मोनो नङा हामब्ला नों
औ औ नंगौ नंगौ थारै बियो सै
औ आबै आबौ होनोब्ला गोबां जोङो ओ क्लस जोंनि गोबां मोजां मोनो आरो जोङो। आबै आबौआ माने ओ जोंनो जानाय लोंनायफोरखौबो जोंनो एखोमानानै जाया जोंनो राननानै होयो दा आबै आबौआ जोंदों उन्दैनि समनिफ्रायनो बिमा बिफाया गेले फानो मोना खामानि दामा खामानि मावो अब्ला आबै आबौ आबै बा आबौआ जों खो बानानै बा दैथिङो बेबायदि मेथाइफोरखौ खननानै जोंखौ फुथुयो जोङो बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरो गोदोनि जुगावल' जेनेब्ला आबै आबौजों जों खाथि सोमोन्दो नङा ओ दानि बे जुगावबो जोङो आबै आबौ होनोब्ला आबै आबौजों जोबोर खाथि सोमोन्दो थायो आरो
औ नं
आरोबाव नोंथाङा औ नोंथाङा माबाफोर सोंथि सो सोंनो दङब्ला सोंनो हागोन।
औ औ जोंनि गोदोनि आबै आबौनि बागै जों नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनाबो मोनबाय ओ जोंहा जे उन्दै ओ गोदोनिफ्रायनो बैफोर गासैबो सोलिबोदोंमोन आखा फाखायै ओ जोंहा बर' सुबुंआव जे जोंनि आबै आबौमोना बांसिन ओ आखा फाखा होनना जों मिथिना मोनोमोन गुबुन हारिनिस्राय आरो
औ औ नंगौ नंगौ थां नोंगौ।
ओ सिगां समनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोना आरो ओ धोरोमनि बेलायावबो जोंनि ओ जे आबै आबौमोना बायदि मोन्थोर रायनाय ओ मिथिंगाजों लानानै फुजा ओ गारजा फुजा बाथौ फुजा ओ बैफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना मोजाङैनो रायथि ओ बा रायनाय ओ खेराइ रायनाय बायदिखौ आसार खान्थि बायदियै फालिबोनाय बे मोनसे नुबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो ओ आरो खोमसि फोथायनाय बायदिफोराबो जोंनि आबै-आबौमोननि गोदोनि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों बैफोर ओ खोमसि फोथायनायफोरखौ ओ दासिमबो जोंनि बर' सुबुं